हेल' नोंथां।
औ खोनादोंबा
औ खो खोनादों नोंथां ओ दिनैनि दिनैनि टपिकखौ लानानै अबेनि
दिनै जोङो बेरायनानै। मा मा? गियान मोननो हायो बेरायनायनि जाहोनाव बेखौ।
औ नोंथां औ एसे बिदिब्ला आं एसे बुंनानै होनोसै नों थाङा एसे खोनासंलांदो औ जोङो बेरायनानै गोबां जों फार्सआवनो गोबां जायगा नुयो। आरो लोगोसे जों बेरायनानै जों बिदिनो गोसोखौ दिदोम एबा गोजोनै जों लाखिनो हायो आरो जों बेरायोब्ला जों जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जोङो। बेरायनानै बिदिनो गोबां जायगा नुयो आरो। आरो ओ बिदिनो गोबां जेनेबा जायगायावबो जों बेरायनानै गोबां रोखोमनि ओ न' बां जेरै जायगा बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसे जों बेराय
गिबियावनो बेरायनाय गिबियावनो जों बेरायनाय होनोबा। बेरायनायनिफ्राय जों गोजान गोजानाव थाङोब्ला जोङो गोबां। गियान मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां
गुबुन जायगानि थानाय जानाय लोंनाय बायदिनि बा आं गोबां मिथिनो औ जों गामि ओनसोलबाबो जाया बेखायनो जों जेसेबां हायो गुबुन जायगानि आबहावा थासारिखौ जों खायसे जायगायाव जों
बेरायनो थाङोब्ला बे जायगानि थानाय जानाय राव रायलायनाय माबायदि गुबुनजों गोरोबनानै थानाय बेफोर मिथिनो हायो आरो बेरायनानै जों गावनि गोसोखौ खुसि लाखिनो हायो दा नोंथाङा एसे बुंदो
औ
जोङो जेरै न' सिङाव थाबाय थाबाबो जाया जों बेरायनो नांगौ ओ जेरै बेरायोब्लाथाय जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ जों लानो हायो आरो ओम जेरै
औ नंगौ नोंथां
गोबां रोखोमनि खोथा बाथ्रा एबा नलेजजों लानो हायो गिबियावनो बेरायनानै आङो जोबोद जोबोद मोजां मोनो आरो आं बेरायनानै
औ नोंथाङा ओरैनो बेरायनानै माबोरै मोनो?
आंथ' जोबोर मोजाङानो मोनो।
औ एसे फोरमायदो खोनाबाय ना नोंथां एसे फोरमायना होदो